ओ खुलुमबाय नोंथां मोजां नुनो थां।
अ मोजांथ नोंथांनिया मो मोजांबा।
औ आंनियाबो मोजाङैनो दंनथयो।
औ
दा नोंथांनिसिम कल हरनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों दसे सम राव रायलायनो सानदोंमोन आंङो रायलायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ दा ओ नोंथांनाव औ नोंथांनो आं फोरमायनि। दा अ जोंहा ओ बैसागुनि सोमोन्दै। माखासे बाथ्रा मिथिनो गोनां दङ। दा बैसागोनि सोमोन्दै आं नोंथांनिसिम माखासे बाथ्रा सोंनो सानदों। नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? आदसा थिगानो दं दा बैसागोनि बैसागो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा मा बुजियो बेखौ एसे फोरमायनो हागोनना आंनो?
जों बैसागो होनोब्ला जोंनि रंजानाय खाम सिफुंनि आरो बिदिनो बायदि बायदि
औ
नोंथाङा बाहाय फोरमायनो हागोन ना
औ जेरैहाय जोंहा ना बैसागो होननानै बुङोब्ला जोंहा मा बैसागोआ मोनसे जोंनि बोथोरजोंनो सोमोन्दो गोनां मोनसे हारिमु ना दा जोंहा बैसागुआ ओ बर'नि गेजेरावबो गोहोम खोख्लैयो बैसागोआव जोङो ओ बैसागो होननानै बुङोब्ला जोङो मा आ मोननै बाहागोआव राननानै लानाय जादों
औ
जेरैहाय जोंहा ओ सेथि बैसागो होननानै बुं बुङोब्ला जोंहा मोसौनि मोसौनि फालिनाय जायो आरो नै नैथि ओ नैथि बाहागो होननानै बुङोब्ला जोंङो मानसिनि जायो आ माखासे बाथ्राखौ नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ
औ
दा दा जोंहा नोंथाङा फोरमायनो हागोनना ओ मोसौनि बैसागो होननानै जोंहा माबायदि बा बे बैसागो खालि जोंहा माबायदियै फालिनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
सेथि सेथि सानखालि मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो बिदिनो ओ फान्थाव आरो लाव ओमफाय ओ इदिनो दिग्लि लिटि होननानै जों मोस सौखौ थुखैनाय जायो आरो
औ नोंगौ
औ
नोंथाङा ओ बै सानखालि मोसौनो बा मोसौनो जोंहा मोसौखौ उदाङै हगारनानै दोननाय जायो बै सानखालि ओ बै मोसौखौ जोङो उदाङै हगारनायनि माबाफोर जाहोन दङ नामा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
जोङो मोसौखौ उदाङै एगारनो मा जोङो मोसौखौ ओरैनो दोनदालाव होनानै दोनो नाथाय बै बै सानखालि जोङो मोसौखौ हेगारनानै होयो आ रो उदां खालामो औ
नंगौ ओ खोनानानै गोजोननाय मोन्दों नोंथां ओ नोंथांनिसिम आरोबाव सोंलु ओ जोंहाथ बैसागो बोथोराव गोबां रंजायो नङा होनबा गोबां ओ ज ज बोराय बुरै बोराइ गासिबो ओ सेंग्रा सिख्ला गथ गथाय ज लोगो नांनानै जोङो ओ मागियो बा नखर नखर मोसाहैयो नंगौना नोंथां?
औ नं औ नोंथां
दा बैफोर समफोरखौ ओ नोंथाङा ओ बैफोर समफोरनि खाबुखौ लानो हादोंना मालाबाफोर?
औ हादों जों बैसागु बोथोराव बिदिनो गाजा गोमजा मोसानानै नखर नखर थांना मागिहैयो आरो नोंथां
औ नोंथां दा नोंथाङा बैफोर मागिनानै लाबोनाय बा अन्थोब बेफोरखौ नोंथांमोना लाबोखांनायनि उनावहाय मा
जों बिदिनो जमा जमायै बिदिनो ज थुमनानै खाना जानाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां थिगानो आरो बै सानखालि माबाफोर नोंसोर हाबाफारि लादेरफायो नामा नोंसोर नोंथांमोना?
बिदि हाबाफारिथ जोंनिथिं लानाय जाया नोंथां
औ नोंथां जोंनि गेजेरावहाय ओरैबायदि हाबा फारिबो लादेरो ओ आरो खायसे खायसे गामियावहाय बा खायसे खायसे ओ जोंनि ओनसोलावहाय ओ बै सानखालि जोंआ माने गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय बा ओ उन्दैया गेदेरनिफ्राय मान लानाय बा गेदेरा उन्दैखौ ओ माखासे मोजां गियान सोनाय ना बैफोर हाबाफारिखौ लाफानायखौ जों नुनो नुनो मोनो आरो आरो बेैफोर हाबाफारिखौ लाफायोब्ला जोंनिनो जौगानायाव माखासे थुलुंगाखांनाय बा हेफाजाब होयो नंगौना नोंथां? दा नोंथां बैसागुनि अनगायै माबाफोर फोरोंनायनि सोमोन्दै मिथिगौ नामा?
बैसागो जोंनिया बिदिनो मागो बैसागो बिदिनो बायदि बायदि जोंनि फालिनाय माबा दाङो आरो
औ नोंथां दा मागो मागोनिस सोमोन्दै माबाफोर मिथिगौ ना नोंथाङा?
औ जों मागो दमासिफोराव बिदिनो फिथा सावनानै जायो बेेलागुर सावो आरो गोदोरखौ बिदिनो मान होयो खुलुमो आरो
औ नंगौ जोंहाथ' गोदोनि समाव बांसिन बेफोर ओ बेलागुर सावनाय बैफोरखौ जोङो उन्दै उन्दै समावसो गोबां ओ फालिबोनो मोनदोंमोन नाथाय। दिनैनि समाव बेफोर खम जालांबाय नोंथाङा बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा?
मानो होमबा। गोदो गोदायनिफोरा नेम। दंमोन आरो दा। लासै लासैनो बेफोर नेम। खो नागारलांनाय जाबाय आरो नोंथां बेनिखायनो बारा इदि सावनाय गैला।
औ नोंगौ नामा नोंथां?
औ
नोंथाङा आंनिसिम माबाफोर सोंलु खालामनो सानो नामा।
औ नोंथाङा दा बैसागो बैसागोफोराव मा मा दामनानै मोसायो नोंथां
औ औ औ जो औ मोजां सोंलु ओ बैसागुआवथ' जोंहा गोबां रोखोमनि जोनथोरफोर बा जोंनि दामजु आगजु लानानै जोङो मोसानाय जायो जेरैहाय खाम सिफुं जथा सेरजा। बायदि रोखोमनि। जाबस्रिं।
बिदिनो खुगा मेथाइ खननानै मोसा
औ आरो जोङो खुगा मेथाइ खननानैसो मोसानाय जायो बा रंजानाय जायो। दा ओ जोंहा जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि हाबाफारिखौ ओ लानो मोन नोब्ला जोङो जोबोद गोजोननायबो मोनो आरो जोंहा जोंनि माखासे। दुखुनि समखौ जों बावगारनो हायो आरो बै समाव। औ दा। जोंनियावथ' लाव ओंखाम जानायबो सोलियोना औ। लावखार ओं खाम जानाय समावहाय माबायदि गोजोननाय मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
लावखार ओंखाम जानाय आं ओरै बारा मिथियाखै नोंथां।
औ औ जोङो जेनेबा दा जों मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो ओ माखासे खाना जायखौ खाना होनानै। बुङो न खाना जा। थायो बै। फोराव जोंहा माबायदि गोजोननाय। मोनोबा नोंनि ओ गोसोआ माबायदि जायो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन।
औ जों माने बिदिनो खाना जानानै जोंनि गोसोखौ मोजां मोनो आरो एसे रंजानाय मोनो आरो गोसो। ओ सान्थि मोनो।
मोजांआनो नोंथां दा नोंथांथिं आङो गुबुन ओ आयदासिम बारलांनो सानदों।
औ
ओ नोंथाङा ओ नोंथांनि बे स सानफ्रोमबो सोलिबाय थानाय जिउनि लाइफआव बा जों नोंनि जिउआव दा नोंथाङा मा खालामनानै बांसिन मोजां मोनो
आं ओरैनो बेरायनानै मोजां मोनो आं आङो दा आरो बिदिनो स्टादि खालामनानै मोजां
औ नंगौ मोजां मोजांनि बाथ्रा आरो बेनि अनगायै नोंहा माबाफोर आखाइनि खामानि दं नामा
दाथ' आं आखाइनि खामानि जेबो सोलोंथ'वाखै नोंथां
औ नोंथां लासै लासै सोलोंगोन आरोना औ औ औ दा आंबो जेबो आ आखायनि खामानि मावथ'वाखै आंबो लासै लासै सोलोंबायसो दङ लासैनो हायोब्ला उनावहाय आङो खोब गावखौनो मोनसे गावखौ गसंथानो थाखाय आखाइनि खामानिखौ आङो मावनो हागोनखौ आं मिजिंथिदों
औ नोंथां मोजाङानो
दा नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों दा नोंथांसिम जोबथारनायाव आं फंसे खोथा सोंनो सानबावदों नोंथाङा इयुनाव माबाफोर मावनो सानो नामा
औ सानो
आदसा मोजां औ औ औ मोजांनि बाथ्रा मोजांनि खोथा बेबायदिनो जोङो औ औ नोंथां आंबोथ' सानो उनावहाय माबा मोनसे मोजां खामानि माव मावनानै जेन गावजों लोगोसे गावनि न'खर आरो गावनि समाजखौ फोसाबनायाव मदद होनो हागोनखौ आं मिजिं थियो
औ नंगौ
नोंथाङा दा सासे फरायसा न' नङा होनबा औ दा आं बेनि सायावनो एससे बुंनोसै फरायनायजों लोगोसे जोंहा फरायनायनि अनगायैबो गुबुन बाहेराव माबा मोनसे जोङो गियान सोलोंनो हायो नामा
औ हायो बिदिनो फरायनायजों लोगोसे जोङो बिदिनो बायदि बायदि बाथ्रा खोथाबो मिथिनो मोनो आरो रोङोबो
औ नंगौ जोङो दिनैहाय फरायनायनि अनगायै जोङो गुबुन उफेराबो गियान लानो गोनां नङा होनबा नोंथां औ दिनैहाय जोङो फरायनायजोंल' जाला गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ आदब खायदाबो सोलोंनो गोनां जायो। नोंथांजों ओ रायज्लायनो मोननानै बा सावरायनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों आरो नोंथाङा आंनो जाखिनि सम होबाय बे सम होनायनि थाखाय ओ रोजा रोजा नोंथांनिसिम साबायखर बावहरबाय ओ जोंहा समाबो जाबाय ओ जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां? दे बिदिब्लाब्ला नोंथां गोजोनथों